बुंलाय नोंथां औ
ओ नोंथाङा ओ दायो फ्रियावन दंथ'यो नामा नोंथां?
औ नोंथां दोङो दे।
औ औ नोंथाङा ओ सानजौफुनि ओंखामखौ जाखांबाय नामा नोंथां?
खांबाय नोंथां
औ ओ जोङो ओ दायो हारिमुनि सायाव रायलायगोन आरो नोंथां।
औ नोंथां
ओ नोंथांखौ आं गिबियावनो ओ मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथां ओ नोंथाङा सोंथिनि फिन्नायखौ होनो हागोन नामा?
औ आं हानायखिनिखौ होनो नाजागोनदे नों
औ नोंथाङा ओ हारिमुनि ओ बेलायाव ओ नोंसोरनि गामियाव जानाय ओ मोसानाय मेथाइ खननाय ओ रावफोरनि बेलायाव ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां आं माने हानायखिनिखो फोरमायनो नाजागोन।
जोंनि जोंनि हारियावथ' दा जोंनि बर' हारियाव माने जोंनि ओनसोलाव माने बिदिनो उम माग ओ बैसागो फोरबोआव बिदिनो बर'फोरा माबा मोसानाय जायो आरोना ओ बिदिनो जोंनि उम बो बैसागो फोरबोखौ जोङो सातदिन खुंनाय जायो। आरोना ओ जों फास फास माबायाव जोङो बैसागु फोरबोखौ जों मोसौ थुखैना नायजों लोगोसे फासावनो जों मोसौखो थुखैनानै लाबाय मोसौखौ जोङो
ओ बिदिनो थुखैनानै लानानै जों आरो एक तारिक खालि जों बाथौआव फुजा खालामो बिदिनो गेदेर उन्दै बिदिनो ओ जोङो मान सनमान लालायो आरोना बोर लालायो गेदेरफोरनिफ्राय उन्दैफोरा। बिदिनो जोङो ओ बैसागो फोरबोआव जोङो सातथा बिदनि मैगं जायो आरोना। माने बेमार आजार बारग'नो थाखाय माने साथता बिदिनो मैगं जायो आरो बिदिनो लाइ लाफा बिदिनो गो गोखा गोखै बिदिनो। नो बायदिसि हातता बिदनि जायो आरो ना नोंथां ओ जों जों जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो जों माने जों सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बिदि बिदिनो गथ' गथाय ज' मोसानाय जायो आरो खाम सिफुं ज'था सेरजा लानानै। नोंथां ओ बिदिनो जों मोसानानै मोसाखांनायनि उनाव मोसानानै मोननाय मोसानानै मोननाय फैसा बा मोसानानै मोननाय मायरं मागिनायफोरखौ जोङो ज'यैनो जों जानाय माबा जानाय जायो आरोना बिदिनो जों रंजानायजों लोगोसे औ बिदिनो जानाय मोनसे लांदां फोथार फिल्डफोराव जोङो जयैनो मोसानानै जों बिदिनो इन्टारेस्ट खालाम मो आरोना जयैनो जों सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बिदिनो बर' माने मानसिफोरा आरोना औ बि बिदिनो ओ नोंथांमोननि जायगायावबो बैसागोखौ माबोरै फालिनाय जायो हारिमुखौ?
फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ आं हारिमुनि बेलायाव फोरमायगोन नोंथां आरो बिदिनो आङो गामि जानायखौ फोरमाय ओ हारिमुनि ओ बेलायाव बुङोब्लाथ' जोंहा ओ बर' सुबुं हिसाबै ओ राव हारिमु दंखायो।
औ दं नोंथां।
हारिया ओ गावनि बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिनो हाबोआखै ओ बै हारिनि हारिमुनि मुं फोरा गोमोरहां गोमोरहां जानानै दङ। ओ मानोना मोनफ्रोमबो हारिमुनि सिनायथियानो जादों बै हारिनि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय जोंहा हारिमुनि गेजेराव मोनसे रंजानाय फोरबो दं बेनो बैसागु नोंथाङानो बुंलांखाबाय आरो दहायनो ओ बैसागुखौ आथिखालाव ओ बैसागुखौ आथिखालाव स्नि सानसिमहालागै फालियो होनना नोंथाङा बुंलांदों आरो आं आं मिथिनायाव ओ गोदो गोदाय आबै आबौमोना बेखौ ओ से दानालागै फालियोमोन होनना जों मिथियो ओ जोङो ओ बैसागुनि ओ गिबि स्नि सानाव जोङो ओ माखासे गोखा बे मैगं जानांगौ होनना ओ मानसिफ्रा बुङो एबा सुबुंफ्रा बुङो बेनि गेजेराव आङो आङो मिथिनाया जाबाय ओ एक्स' एथा रोखोमनि मैगं गोखा गोखै जानांगौ होनना मानसिफोरा बुङो आरो
औ नोंथां
ओ बेनि गेजेराव ओ गासैबो मैगंखौ मोनजोबैलाय मोनब्रै मोनबा सोल' मैगंखौ जों जानो मोनो
औ नंगौ नोंथां
मानिमुनि, दिंखिया, केेरादाफिनि, माइसन्द्रि, खफिबेन्दों बेखिनिखौल' जों मोनजायो आरो ओ गोबां मैगं फोरखौ जोङो मोननो थाङैलाय ओ बे मानद्रुम बाासल मैगंखौ जोङो मोनजानाय जायो आरो ओ मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव ओ मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव ओ दानि मोसाग्रा सुबुंफोरा ओ जायगा थायसेआव गैलिया
औ नंगौ नोंथां
जौगाबोबाय आरो मोसानानैनो गोबां रां खामायनो हानाय जाबाय
औ नंगौ नोंथां
जेरै फिम्ल मोनसे गायोब्ला बिसोरो दाइनजि रोजा से लाख बिदिसो खामायनो हायो आरो जोंनि एखथर एखट्रेसफोरा बिदिनो ओ मेथाइ खननायावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां देंखिगिरि ओंखारबोदों आरो मोनसे प्रग्राम गायोब्ला बिसोरो गोबां रां खामायगोन
औ
आरो रां खामायनाल' नङा ओ बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि नामखौ बिथांमोना लाखिबोदों ओ बिदिनो हारिमु बुङोब्लाथ' मोनसे हारियाव गाननाय जोमनाय राव आसार खान्थि मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय बेफोरजोंसो गासै बेखौ लाजोबनानैसो मोनसे हारिमु नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ दा नोंथाङाबो बे हारिमुनि सोमोन्दै ससे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां
बिदिनो आं माबा मा होनो आं मिथिनायखिनिखौ बुंनो हागोन नोंथां औ जोंनि जोंनि हारिमुआवथ' बिदि जोंनि बर' माने जोंनि बर' जाथिया बर' हारि हारिमुवा बिदिनो जों गुबुन हारिनि ड्रेस गानालासिनो जोंनि बर'नि दख'ना आर'नाइ गाननानै बिदि बिदिनो बिदिनो गाननानै मोसानाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो हौवासाफोरा गामसा आर'नाइ बा आर'नाइनि गस्ला बेफोरखौ गाननानै मोसानाय जायो आरोना बेफोर मोनसेहा बर' हारिमुनि सिनायथि नालाय बेखौ सिनायथि होनाय जायो आरोना जोंनि ड्रेसखौ जोंनि बर' हारिनि ड्रेस होननानै सिनायथि होनाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ
नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिनो ड्रेस बर' हारिनि ड्रेस गानो नामा नोंथां? बर' हारिनि
औ औ नोंथां बुंगोन ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्लाथ' ओ बर'नि जि गाननाय जोमनाय गासिबो ट्रेडिसनेल खसाब दङ ओ बेनो जाबाय ओ गामसा आर'नाइ आर'नाइ गस्ला आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंहा ओ गस्ला लंपेन जुथा गरि ससमा गाननाय जायो आरो जेरै सरासनस्रायै आरो जोंहा गोजां बोथोराव ओजों आरो रोजा रोजा गिदिर गस्लाफोर गानो जेकेट जेकेटफोरबो गानो आरो जोंहा गोलोम ओ गोलोम बोथोराव ओ जोंहा एसे गोबा गोबा गस्लाफोर गानो आरो गेन्जि स्पटिं बे बेफोरखौ आरो जोंनि बर'नि जि गाननाय जोमनाय दा बेफोरखौ जोङो न'आवनो इन्दि लुनानै इसान खुन्था लुनानै आखाइजों बेखौ दानो हायो आरो जेरै ओ गामसा गामसाखौथ' जोङो बिनि गेजेरावनो ओ गांसेबा गांनैखौ दानो हायो होनना जों मिथियो ओ बेनि गेजेराव जोंहा हारिमु होनना बुङोब्ला ओ बैसागुआ बर'नि मेन हारिमु माने बैसागुआ गोलैसिनो आरो बेनि गेजेराव जोंहा बैसागुखौ से साननिफ्राय जोंहा स्नि सान साबालागे फालिगोन होनना नोंथाङानो बुंलांबाय बेनि गेजेराव जोंहा से थान सा से साननिफ्राय जोंहा ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो मोस सानानै ओ स्नि सान सिमाला गे ओ मोसानानै जोंहा बेयाव मोननाय रां एबा माइरं बेखौ ओ जोङो आ माइरंखौ माइरं खौ फाननानै जोङो ओ रां मोनबाय बे रांखौ जोङो ओ ओ मोनसे ओ फिल्डआव जमा जानानै बेखौ ओ एब बेदर ए जमायावनो मायबा मोनसे खाना एबा बेदर ओ जोङो बायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां औ।
ओ बेखौ जोंहा ओ मोसानायखिनिया न'खर न'खर न'आव न'आव राननानै ओ बेखौ जमायावनो ओ जामुं हिसाबै ओ बैसागु बिदाय हिसाबै बेखौ जानाय जायो आरो। ओ बे ओ बै सागु बिदायखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंसिननो थाखाय जोंहा ओ गुबुननिफ्राय जोंहा ओ देंखोगिरि ओ सासे हांख्रायनानै लाबोनाय जायो ओ बे देंखोगिरि जों ओ बेखि ओ जोंहा ओ ओ जोंहा बेखि ओ खाना जानायजों ओ गो गोमसिन जानो थाखाय देंखोगिरि लाबो आरो बे देंखोगिरिखौ रोजाब होनानै जोंहा ओ बैसागु बिदायखौ ओ गाजा गोमजायै बारहरनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोंहा बर'नि माखासे जामुंफोर दङ अ जोंना बर' हिसाबै ओ अनलाजों दाउ
औ नंगौ नोंथां।
सबायजों दाउ ओ नारजि अमा ओ बेफोर बेफोर बर'नि नि मोनसे थि ओंख्रि आरो ओ बेफोरखौ नुयोब्ला जोंहा ओ गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरा बर'नि ओंख्रि होनना सिनायथि दङ बेफोर मैगङा ओ जोब थारनायाव नोंथाङाबो ससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां हारिमुनि सोमोन्दै।
औ। औ जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जा जानायनि नि बुङोब्ला बिदिनो नारजि अमा आरो सबाइ दाउ ओ बिदिनो अमाजों बिदिनो अमा जायो बिदिनो अनलाजों दाउ माने बिदिनो जायो आरो जोंनि बर'आ माने जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आरो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो अनला दाउखौ बेलेग हारिफोरा मोनजाबाथाय जोंनि बर'नि ओंख्रि बुङो आरो बेखौ बिसोर बेलेक हारिनि फोरा मोनजाबाथाय अनला दाउ आरो बिदिनो नारजि अमा बि दि मोनजाबाथाय जोंनि बर'खौ माने माबा खालामो आरो बिसोरो माने मोनसे बर' होननानै माबा खालामो आरो माने बिसोरनियाव बाख्नायनाय फैयो आरोना बिदिनो अनला अनलाखौ जोङो अनला दाउ संनायखौ जोङो फोरमायनो थाङो ब्ला गिबियावनो जों अन अनखौ माइरंखौ देनानै ला ग्रोबाय दिंखियाव बा गाहेनाव देनानै लाग्रोयो। बि बिनि उनाव जोङो दाउबा दाउ दाउ संनोबा जोङो दाउखौ गिबियाव नो जों सिथारनानै बेखौ गोदानानै बेखौ एवफ्रामनानै ला ग्रोबाय एवना लाग्रोनानै जों बेखौ एवना लाखांनानै बेयाव दै होनानै बे दैखौ गोदौ होबाथाय जोङो बे अनला देखांना लानाय अन गुन्दैखौ जोङो बे दैयाव होनानै सङो आरो बेयाव जोङो खारै बायदिसिना बिनि मस्ला मस्लि बिदिनो होनाय नांगौखिनिखौ बेयाव होनानै जोङो सङो आरोना। नोंथां औ
बेखिनियावनो ओ दोनथ'नोसै नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय
औ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दे नोंथां बिदिब्ला